ओ दसे सम राय्लायनो हागोन ना नोंथाङा
औ हागोन मानो हाया जानो
ओ बिदिब्ला आं जागायसै नोंथां
औ
नोंथाङा मा मा दं बेसेन गोसा दंफांनि मुं मिथियो
आङो बारा इसिबां मिथिया बिदिनो आं बांसिनखौनो मिथिखाया बिदिनो गाम्बारि बिदिनो थाइजौ बिदिनो नारेंखर नोंथाङालाय
बिदिबा आं फोरमायना होनो नोंथांनो
औ फोरमायदो
जोंनि बेसेन गोसा दंफाङा जाहैबाय सोमलि साल सिगुन बेफोरो आरोना बेफोरखौ जोङो गोबां फालें सियार आलना बानायनो हायो आरो फायो थखथा बाथाम हानानै जों गोबां उम माबा खालामनो हायो फानहरनो हायो बेफोरजों रोंजां खामायनो हायो ओमफ्रायो बेफोर जाहैबाय जों जोबोद माने रां खामायनायाव हेल्प होयो आरोना बेफोर दंफांफोरा बेफोरखौ जोङो मोजाङै आबदालाय गायबासो बिसोरो जोंखौ बेफोरबायदि रां खामायनायाव हेल्प होगोन।
उम
बेफोरनो आरो जों गोबां बायदिसिना मुवा बानायनो हायो नोंथां। बेफोर साल सिगुनफोरजों आरो।
उम
नोंथाङा मिथिबायना दायो?
औ बे दंफांफोरजोंथ' बिदिनो उन्दुनो थाखाय बिसिना बानायनाय जायो लेखा फरायनो थाखाय थेबोल बिदिनो जि दोननो थाखाय आलना फालें इदि बिराद माबायो आरो ओमफ्राय जिरायनो थाखाय बिदिनो देन्स बे बिदि ओंखाम जानो थाखाय बिदिनो आरो दंफाङाथ' जोंनि जोंनो अक्सिजेन होयो दंफाङा जों गरमा गमर बोथोरबा माबा जों साइख्लु म होयो बिराद मोजां आरोना दंफाङा।
औ नोंथाङा मा बाराव नोंथाङा मा बाराव दंफांखौ गायनो मोजां मोनो?
आंनिबाथ' बिदि बारायाथ' बिदिनो समबारफोरावनो मोजांदां।
औ नोंथां। आङो आबहावा सानबाथाय बिफांफोर गायनो मोजां मोनो आरो।
औ आबहावा सानावथ' आबहावा सानावथ' गायखानां गौ नालाय फांसेबाबो।
औ नोंथां बे बाराव जोबोद मोजां मोनो आं गायनानै दोननो।
उम आरो गिबियानो दंफाङा बिराद मोजां होनोब्ला जों दा थानाय न' दंफांजोंसो ओरै खेमसि बाथम मा बाथाम गासैबो थगथा इदिनो माबा होनायनिफ्राय लानानै दंफांजोंसो बानायजोबग्रोनाय जायो नालाय गिबियैनो दंफां गैयाबानो गैया आरो। दंफां बिदिनो गिदिर गिदिर दंफांखौ हाफायनानै बेखौ माबा बाथाम बानायनानै बेखौ इदिनो खेमसि सिबाथाम बिदिनो ब माबाफोराव न' लुनायाव बाहायो आरो।
जोङो बिफांफोरखौ हाजासे हायोबा गायनांगौ नोंथां मानोना बेफोर दंफां लाइफां गायबासो समायना जागोन मिथिंगायाबो समायना जागोन। आरो जोङो दंफांफोरखौ बनबो हाफायनानै अर जरायनो हायो आरो साया सायख्लुम होयो आरो जोंनो
फिथाइ सामथायबो होयो आरो नोंथां बोथोर लानानै बोथोर जेरै थाइजौ खान्थाल आमफायो लिचु आखफल थालिर बेफोरखौबो जों गायनांगौ।
औ बिराद गिदिर माखासे दंफांफोरनि ओमफ्राय बिराद गिदिर गिदिर हेल्प मोनो बिदिनो जोंखौ हेफाजाब होयो आरो ना माखासे गिद दिर गिदिर दंफांफोरा जेरैबाथा जेनेबा खावसेखौ बिदिनो मोजांखौ बा बाथाम दिहुनाव बाहायदो आरो माखासे एसे मोजां नङि गाज्रिफोरखौ बन जानाय मानायाव ओमफाय आरो बै बै थाइजौ फिफां नालेंखल फिफां खान्थाल बायदि बायदि फिफांफोरा जोङो जोंखौ जानो थाखाय फिथाइ होयो आरो जोंनो खा थाइजौ बोथोर था थाइजौ फिथायाबो जोंनो दैज्लां बोथोराव बिदिनो जानो थाखाय होयो आरो खान्थाल फिफां खान्थालखौबोथ' जों दैज्लां बोथोरावनो जानाय जायो।
ओं ओमफ्राय
ओं
नोंथाङा मा फिथाइखौ जानो गोथावसिन मोनो?
आंथ' आङो थाइजौखौनो बांसिन गोथाव मोनो।
औ नोंथां।
थाइजौखौनो गोमोनबाबो ओरैनो गोमोनै हाना जादो ओमफ्राय सान्दुं गोसाफोरावबो ओरैनो खाजि लगायनानै जानो मोजां मोनसोयो आङो।
औ नोंथां नोंथां मोनहोनाव मा मा बेसेन गोसा दंफां दङ'?
जोंनावथ' बेसेन गोसा दंफाङानो गैस्राला दानि जुग गोदो दंमोन खोमा दा गैला न' बानायनायफोराव जोंना बाथाम दिहुुननो थाखाय गोबां दंफां नो हाफायनांगौ जादों आरो बिदिनो दा फिसा फिनला इदिनो बारि बिदिनो थाइजौ खान्थाल बिदिल'सै आरो। मा बेफोर गोदोनि दिनाव बारा मिथियामोन दंफांफोरखौ फांसे दानफायबा फांनै फांथाम गायनांगौ होननानै
औ नोंथां दानियावथ बिदि नंला हाजासे हागौमानि बिफां लाइफां गायनांगौ
उम
बिफां लाइफां गैयैनि जाउनावनो दाउसिन दाउलाफ्राबो गोजान जायगायाव बिरलांनांगौ जादों नोंथां
उम
हाजासे हायोबा दंफां लाइफांफोरखौ गायनानै दोननांगौ
बिराद मोजां आरोना दंफांफोर दंफाङा जोंनि थाखाय दंफां गैयाबा नो गैया बायदिसो मोनबाय आं बिदिनो उन-गो- उन्दुनो थाखायबो आ- राम जोंनो बैसांनि बानायनाय सिगांनि दिनावथ' मा बिदिबो बानायनोबो रोङामोन मायामोन हायावनो उन्दुलाबायनानै थायोमोन आरो लेखा फरायनो थाखाय मोनसे मोजां टेबोल बानायना लानो रोङामोन दानि दिनाव थ' गोबां गोरों गोराबो सान्नो गोरोंबो ओंखारबाय बानायना लानोबो हानाय जाबाय बेखौ जोङो इदिनोटेबोल टेबोलावथ' जोङो इदिनो दा आराम बानायनानै सिगांनि बायदि हायाव उन्दु उन्दु फरायनायनि गोनांथि गैया आरामसे जिरायदो मोजां फरायदो ना थाम्फै ना मा जायखिजाया एसे दुब सावनानै सिगांनि दिनावथ' हायाव उन्दु उन्दु फरायनानै उदै सुदै साजोबलायोमोन आरोना दानि दिनाव बिराद मोजां जाबाय आरो आरो गेसफोर दोननो थाखाय बिदिनो टेबोल बानायनाय जायो
औ नोंथां
आरो जोंनि गोबां लेखा फरा फरायनायफोरा उन्दै उन्दैनि फरायलांनायफोरा बिराद माबाना था- योना जों फरायखानाय बुस्थुफोरखौथ' मालाबा माबाफिनाना क्लास गेदेर गेदेर जाबा लेखाफोराथ' गोदा- न गोदान मोनो जोङो बेफोरखौ दोननो थाखाय बिदिनो न'फोरनि गोजौआव थगथा मोनसे गुवारसो बिदिनो खाथाबना दोननानै जों बेफोराव लेखाखौ दोन- हरनाय जायो आरो नोंथां नोंथांमोनालाय दंफांजों मा मा बेसाद बानायदों नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
जोंहानाव दङ सोमलि दङ ओमफाय सिगुन सिगुन दङ आरोना बे फोरबो बेफोरल' दङ बारा गैया बेफोरजों टेबोल ओमफाय सियार ओमफाय आलना बानायनाय जायो आरो नोंथां ओमफाय बेफोरो जोंखौ आरो जोंनो थखथा बा थाम होनानै न' लुनायावबो हेफाजाब होयो। आरो रां खामायनायावबो हेफाजाब होयो। बेफोरखौ जोङो हाजासे गायनानै लानांगौ आरो बेफोरो जाहैबाय जोंनि थांना थानाय खौबो बिसोरो रैखा खालामो। ओमफाय मालाबा समावहाय रांफोरखौबो मोनस'वाबा बेफोरखौ जों हाफायनानै फानहरनानै जोङो थांनानै थानो हायो आरो नोंथां
औ औ आरो गिदिर गिदिर दंफांफोरखौ गायना लानाया बिराद मोजां मानोना जोंनो जेनेबा जोंनो इदिनो नांगौ बुस्थुआ जेनेबा जोंनाव थाखाजोबबाबो जोङो बे दंफां खौ बिराद दाम गोसा दाम गोसा बुस्थु फाननो हायो आरो बिराद दाम मोनो दानि दिनाव। थ' दंफाङा बिराद दाम
औ नोंथां बेफोरखौ साननानैथ' गायनांगौ आरो नोंथां।
आरो दंफाङानो जोंनो अक्सिजेन होयो थांना थानायनि गिबि अक्सि अक्सिजेन गैयाबानोथ' जों मानसिया थांनानै थानो हाया नालाय
औ नोंथां बिफां लाइफां थाबासो मिथिंगायाबो समायना जायो। दाउसिन दाउलाफ्राबो रंजानाय मोनो। आरो जोङो जिराय थाखायबो गरम बोथोरफ्राव सायख्लुम फोर मोनो आरो जिरायनो थाख खाय गोबांबो गुसु बार बारनानै होयो।
ओ
औ नोंथां
जोबोद मोजां आरोना बेफोरो
आरो दंफाङा थ' बिदिनो दरजा बानायनायावबो गिबियैनो जोंनोथ' दरजाया बिराद गोनांथि। दरजा बानायनायावबो जोङो बिदिनो होनाय जायो आरो दरजा गैयाबा सिखाव दा फोन बिदिनो मानसि दुथांफोर हाबो नालाय बेनिखायनो जोङो बाथाम नि बानायनानै गिबियै इदिनो होनाय जायो आरो
औ नोंथां। नोंथाङा नोंथां नोंथांनिफ्राय गोबां रोङैखौबो रोंबाय आरो मिथियैखौबो मिथिबाय नोंथां। जोंनि रायलायनाय समा बो जोब्बाय बिदिब्ला जों दोनथ'लायनोसै नोंथां
औ औ दे होमबा नोंथां ओ।